हेल' खोनागोन ना खोनायाखै? हेल'
माथो खोनायाबो।
हो
औ खोनाबाय।
हा
खोनागोनना खोनायाखै?
मा होनदों ए खोनादों नोंना माबा खारदों? खोनादों खोनादों ओमफ्राय नोंना माबा खारगासिनो ओ
ओ नायनि र'लाय खारदों ओं ओं।
ए आङो जेबो नुवासै माबा मायावबा थुनानै आङो माबा फ्लांदों। ओमफ्राय दा दाहायसो नों माबा नायबाय थानांसिगोन।
ओंखारदों आंनाव।
ए दे होमबालाय दे माबा दे मा खालामदों? ए ओन्दुवाखाय?
दानि उन्दुदोंमोन ओ सिखारबाय। ओम।
बोथोरा मोजां उन्दुनो थानदानो
सानदुं दुंदों न' सिङाव फांखा होनानै उन्दुदोंमोन।
ए गरम ना गरमसो होमबालाय नोंसोरथिं? जों खैजाय बोथोरा थान्दा। थार अखा हागासिनो गि थान्दा।
जोंथिं सानदुं दुंदों। सान्दुंबो दुंदों बारबो बारदों। ओं ओंखाम जाखांनानै।
ए मा ओंख्रि जाखो?
खान्थाल बेगर मैथा बांगालमोन ब बा मै मैथा गोजा खान्थाल बेगर मैथा गोजा।
ए गोथावथार हाइ। खोनादों ओ खोनादों। मा बार बारदोंना मादों बार बारदोंना मादों?
बार बारसोगारदों।
ए
सान्दुंबो दुंदों उ
औ।
नालाय मा ओंख्रि?
जोंना माबासो ओ जोगोनारजों बयलार। ओमफ्राय दिंखिया भाजा।
सोर सोर दं न'आवलाय?
न'आव जों आजाजों आंजोंल' ओमफ्राय आयाबो उन्दुबबाय ओमफ्राय आंबो उन्दुबाय उन्दुबाय उन्दुनानै दङ ओरैनो।
आलासिजानो फैया जोंखै
थांगोन माबायाव मालाबा गरम बोथोरा जोबबा थांगोन
उम फै
ओं माबायाव फुजायाव बेरायहैगोन नोंसिनिथिं फुजा जायो होनदों नामा
ओं
ए
फुजा जायो
फुजा जायो
जोंखै लोखि फुजा दुर्गा फुजा जायो
ए मोजां जाथारो नामा फुजाफ्रा गिदिर -गिदिर जाथार
ओं
ए
उम नोंसिनिजोंंलाय मा -मा फुजा जायो
जोंथिंबो बिदिनो दुर्गा फुजा ओमफ्राय लोखि फुजा लो लोखि फुजायाथ' जि गिदिर जाखायो जोंथिंजाय मास मोनसे जाखायो बेरायबाबो बेरायख'नो हाया जि गिदिर- गिदिर मेला लाबोयो जोंथिंजाय जोंथिंजाय मालाबा फैदो बे ओरैजाय -ओरैजाय मेलाखौ नोंसोर ओं आं थांगोन र' ओरैजायनि मेलायाव गाखोफेरनो मोनगोन ना मोनाखै नोंसोरो मा होनो मानसिया गाखोनानै मानसि बे खौनो सोर -सोर- सोर फिदिंजोबोनना गोजौथिं उल्थां फाल्थां फिदिंग्राया
औ
बिदिखौ नुफेराखै खोमालै नोंसोरो
फैबायथ' जोंखैबो
बे दालाय मानसिखौनो
दिमालुनि लोखि फुजायाव लाबोयो
नङा बिदिया नङा बे दालाय मा बोरै होनो गोजौआवसो दावखोलाबायग्राया
बेखौ लाबोफेराखै खोमा ओहो बिदिखौ लाबोफेराखै
फल्थां -फाल्थां उल्थां फाल्थां फिदिंखायो
ओम जोंखौ लाबोफेराखै नोंसोरनिथिं लाबोयो
उम जोंखौजाय मा नायनो आयु उ
उम जोंसिं लाबोफेरा जोंखौ दाख्लै राजकरआव मेला जादोंमोन फैबानो जायो थांनो हागौमोन ओहो जों थांदिया नोंसोर फैबानो दोन थांगौमोन
ए जमानो मालाबा थांगोन र' मालाबा नोंसिनि बेरायहैजोबगोन
जोल बोरि फैलायदों
ए बिदिखौ नुफेरगोन ना नुफेराखै नोंलाय
रियेलाव नुवाखै मान माने थाङाखै नालाय जानबुंङाव गारनाय खौ नुदों
ए जोंहाय जोंथिं बे माबायावनो फुजायावनो लाबोयो ओमफ्राय जों नायोमोन
उ जों थिं लाबोआ उ उ
ओमफ्राय दालाय मा खालामगोन? ओं मोजांङानोथ' दालाय अबेबा थांगोन नामा? ए अबा थांगोन दाहाय बेलसेफ्राव?
दाहाय बा रिंगायाव टिउसन दंङ।
ए। माल ओ मालानिफ्राय लानाय?
ओ टिउसनखौ उम जुननि एकनिफ्राय लादोंमोन।
ए।
उम लेखा जोबजासिम।
ए होमबालाय गोबावथार लागोन लानांगोन ना?
ओं दाख्लै ओ मा होनोमोनलाय आं बावबायहाय।
ए।
नाइनटिन थारिकाव बन
ओै मा माबाखौ नायलाय जागोन ना जायाखै।
जागासिनो।
नङा बे जागोन माबाया नंङा जागोन नना जायाखै थाब थाब नायबायथा दा नंङा बा बारा जाना
मातो खमफ्लेट। माबाया टाइमा?
थेन थेन उम।
अ बियो हायो माबा बारा गोबाव नांला सिनि थांबाय।
ए होमबालाय नों नायनानै दा जाबाथाय माबा आंनो ख दाहरदोब्रा ओमफ्राय आंहा मोनथिया नालाय दा ओं आंनिया नगम नुवाखै उम।
मा नुबाय थायो।
जेबो गैया जेबो ओंखाराखै आंनाव आं मा मा खालामदोंमोनलै ओमफाय बोरैबा बेलेगावनो नां फ्लांनानै बिदि जालांदों। हारसिं जिरायनो बरि माबायाखै। मा होनो हारसिं थानो बायाखै?
ओहो बार बारदोंना। मोजांथार बोथोरा ओं।
बार बारनाय खोनाखादों।
उम। मा मा फिथाइ सामथाइ दं नोंसानावलाय?
जोंनाव माबाजसो दङ थाइजौआनो गैयाहाय थाइजौखौनो मोनजायाखै जोंहा। खान्थाल दङ ओमफाय आमलखि। ओमफ्रायो। बेल'सो दं जोंनाव जेबो गैया फिथाइयानो जाग्रायानो ओमफ्राय खान्थाला जि फिथाइ थाइदों आरो खान्थालखौनो जाबाबो जाख'नो हालायो फिथाइ थाइ आरो। नोंसालाय मा मा मोनजादों मा मा जादों फिथाइफोर?
जोंहा दहाय आनारस जादोंमोन ओमफ्राय थाइजौ दं। खान्थाल। ओमफ्राय थाइजौ खान्थाल सफारि दङ।
ए
रस बारा फिथाइ सामथाइ गैया जोंनावबो
ए थाइजौआ गोदै गोदैथार खोमाना नोंसिना
ओं थाइजौआ गोदै गोजा
फांसे गुबाय जोंना थाइजौआ फिथाइ थिखोनो हायियाव हो
दालाय फांबैसे दंबावो
फांनै दंबावो
ए जासिगोन नामा जोंना थाइजौआनो गैया ओमफा थाइजौ गैया ओमफाय नारें जुमब्रा दङो आरो ओमफाय दा जाजाथ'आाखैना जुमब्राया
ओहो दानजा थवा
ए
खबरफोरा मोजां फरथि जाबाय
नायन
हो ओं उम ओमफाय खबरफोरा गासिबो मोजां गोजा दा
ओ मोजाङानोथ'
ओ जोंनाबो मोजां दे होमबालाय दोनथसै दे
दे दे दोनथ दे